हेलौ औ औ नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों नोंथां औ
मा खालामबाय दंमोन
अ आङो मोजां मोजाङै दङ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन
औ जों दा जेनेबा जेरै मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो थाखाय फन रायलायदोंमोन सावराय
अ अ अ बिदि बिदिब्ला नोंथाङा आयदाखौ फोरमायथिना होजागोन
आयदाया जाबाय जों दा दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायनोसै
अ अ अ
बोथोर सलिबाय दं नालाय
नंगौ नोंथां
जेरै आबाद मावनायफोरनि सायावनो एसे फोरमायथिना होनाय नोंथांआ
बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा गुबैयै बांसिनै माइ आरि गायनायखौनो नुनो मोनो नङा होमबा बेजों लोगोसे आरो जोंहा बेद दैज्लां बोथोरावबो माने गोबां उफेरा मैगं थाइगं बि बिदिबो मावनाय जायो आरो ना बर'फ्रा गिबि दैज्लां बोथोर होनबाथाय बेबायदि बिदिनो फोथाराव खोथिया फोनाय माइ गायनाय बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो ना
औ
बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जोङो माइ गायनो माइ गायनाय जायो दैज्लांआव माय गायनायाव जोंहा ओ खोथिया फोनांगौ जायो आरोना गिबियाव खोथिया फोनायनि सिगांहाय जोङो माने ओम माइगलि सोमना दोननाय जायो आरो ना? ओ बेखौ माइलि खांनायनि उनाव जेनेबा नोंनो मा रोखनि मा माइलि नांगौ। जेरै माइआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै रन्जित बेबायदिनो खरमा गोबां रोखोम रोखोमनि थायो आरो ना। बिनिफ्राय नोंना मा? नों नों मोजां मोननाय जेनेबा मा रोखोमनि बेबायदि बिगुमाया साबसिन मोननाय बेफोर माइखौ माने जोङो दैयाव साननै खायफा साननै सानसे सानथामहालागै बिदि सोमना फुख्रि एबा दैखरफोराव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो ना ओ बेनि फ्राय जोंहा बेखौ ओ सान औ औ बेखौ जेनेबा सोमहाबना होननानै ओ बेखौ साननैबा सानसेनि गेजे राव माने जों बोखांनानै माने बेखौ एसे लांदां जायगायाव माने हमनानै बे खौ थास' बिलाइ एबा ओ थास' बिलाइ एबा जेनेबा थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै बेखौ फेंखा एबा गाजा बेरहोनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बेनि उनावहाय हा जेब्ला बेबादि फेंखा अरखांनायनि उनाव जोङो हाखौ आथिखालावथ' माने गोदोनि बादि मोसौ हालि हालेवनाय बेफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो ना आथिखालाव बांसिनै ट्रैक्टर बे फोरजों आरो गोबां अखानि अखा गैयिनि जाउनावबो खायफा खायफा मेसिनफोरजों दै सारनानै जाम्फै नालाफोरनिफ्राय दै लाबोना बिदिखौबो जों नुनो मोनो आरो ना। बिदिनो हेफाजाबै जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो हाखौ मोजाङै फोमोननानै खाय फा खायफाया माने बे हा हालेवनाय समावनो माने खायफा खायफाया बेबायादि हासार आरि हाजों गलाय मैदेर जानो होफानायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
गोदोथ' माने जों बांसिन गोबोरखि मोसौखि बेफोरजोंसो जोङो माने बानायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ आथिखालाव बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ हाखौ मोजाङै फोमोननानै माने जोङो ओमफ्राय जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो ना। ओ खोथियाखौ फोनाया फोखांनायनि खाननैसो थाना खोथिया जेब्ला जौवो अब्ला माने जोङो बेहाय गोबां एम्फौ जानो हायो जेनेबा दैनि गोनांथि जाबाबो दै स नो बेफोरबायदि मोजाङै माने बेखौ जोथोन लायो आरोना। बेबायदिनो मुलि हासार आरि फोरबो होनाय जायो जेन खोथिया मोजां जायो। बिनि बेनि आरो बे खोथियाखौ मानाय खोथिया लाना खायफाया माने थाब थाबनो जिदाइन नैजि बेफोर सानाव माने गोजौ जायो आरोना। ओ बेफोरावबो जों माने खोथियाखौ फुहैनो हायो आ रो अ खोथिया माने हा लानानै बिदि जायो अब्बा हा फैयो अब्बा फुनो मोजां जायो बेबायदि जायो बे फुनाय समाव माने गोदोथ' जोंहा गोबां माने बर'फोरा सावरि बादालि जानानै दिन थाङोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जों बांसिन बिदिखौ मोना बांसिन रुवानि फोर बिदि लानायखौ नुनो मोन नो आरोना जोंनि ओनसोलावथ' खो थियाखौ बेबायादि फोयो नोंथांमोननि स खुथियाखौ माबाइदिहाइ फोयो एसे फोरमाय
जोंनि ओनसोलावबो खोथियाखौ बिदिनो फैयो आरोना जेरै नोंथाङा जे बुंदो जेरै होमबा जेद साननैसो जेरै माइदलिखौ सोमना दोननानै बिदि दै थांनानै जेरै दानियाथ' जेनेबा मोसौ मैसैखौ एवला नालाय दानिया खम समनि गेजेराव टे रजों गोबां हा एवनो हायो नालाय ट्रेक्टरजोंनो एवनानै बिदि बिदि जोङो जेनेबा फैयो आरोना ट्रेक्टरजों जेनेबा जोङो गासै खेब थाम गासै खेबथाम एवो आरो ना खोथियाखौ फोननो थाखायांनाय जेनेबा हाया एसे मोजाङै मोन एरखम बिदिनो जोङो खोथियाखौ फोयो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोंनिया फोथारफोरखौबो जोङो हालेव खाजोबना लायो आरोना खोथिया खोथिया जौनायजों लोगोसे जेनेबा माइ गायनाय समावलागै जेरै जोबोद मिलायहैनाय हिसाबै गुबै अखलाय बेनि उनाव जोंनिया खोथियाखौ जेरै सम जानायजों लोगोसे खोथियाखौ फुनानै जेरै हाजिर बाद टिखाा दानियाथ' सावरि जालायला नालाय हाजिराटिका लानानै जोंनिया फुयो आरो ना फुनानै जोङो माइखौ गायो माइखौ गाय उनाव जोंनिया जेनेबा माइआ एसे जौबा जेरै हासार एबा हाग्राफोरखौबो बासियो हाजिरा थिखालाना बेनि उनाव जेरै रासायनारि मुलि होयो आर ना एसे जेरै जोंनि एम्फौ एनला थैनाय बिदि मोजां जानो थाखाय आरो बेनि उनाव जेन एबा माइ फिथाइया ओंखारनाय समावबो जेनेबा माइखौ एम्फौ जागोन बबो जागोन बेनि थाखाय बेफोरावबो मुलि बाहायो आर ना एम्फौ जानो हायि हिसाबै
अ औ
आरो बिदिनो जोङो जेरै माइआ मोनगौ खांबोला दानियाथ' जेनेबा जोङो ओरै माफोरखौ ह आथिखाल ना माइखौ हालिव नालाय दानिया मेचिन ओंखारबाय खम समनि गेजेरावनो जोङो जेरै मारान होखानायबो जायो जेरै आरो थाबैनो जायो आरोना जेरै हाखानायफोरा थाबैनो जायो खम समनि गेजेराव गेरावनो आरो बेनि उनाव जोङो जेनेबा माइआनोथ' दा। जोङो माइ गायनायानो जोंनि। गुबै आदार नङा होनबा जों मानसिफोरनि बिदिखायनो। जोङो माइ। माइखौ जेनेबा नांगौखौ न'आव लाखि। खिनानै नांगौनि बाराखौ जोङो बेफार फानहरनो हायो आरो ना। फानहरनानैबो जोङो रां। मोनो गोबाङानो रां मोनो दानियाथ' औ। गोबां रां मोनो बेफोरजोंनो जोङो मोजाङै सोलिलांनो हायो आरो ना न'खरफोरखौ। जेनबा। जोङो से बिघायै से बिघा हायाव जोङो जिबा मन मोनो। ओमबाबो दानियाथ' माइनि दामा। गोबां नालाय सेेरोजा गाम मोनो से मनाव नो। जेरै जिबा रोजा गामावबो जोंनियाव। गोबोद बेमार आजारफोर जाब्लाबो बेफोर रांफोरा हेफाजाब होयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादि माने जोंनि ओनसोलाव बे रो खोथिया फुखांनायनि उनाव माइ गायनाय जायो आरो ना। जेब्ला जों माइखौ गाय सावरि बादायलि लानानै। बेफोरबायदि ट्रेक्टर आरि एवनानैबो बि उनाव जोंहा माने
औ। औ नंगौ।
औ-औ-औ नंगौ। हेलौ नोंथां।
जों माने गोबां। जेनिबो बेफोरदि एम्फौ जानाय मुलिफोर होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना? अब। अ बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोहाय बेफोरबायदि नङामोन खिन्तु दा। बेफोरबायदि बे मुुलिनि थाखायबो माने जोङो माइखौबुजासिनबो मोनो हायो। बे आरो ना गोबां माने बेफोरबादि। बे माइ गाखांनायनि उनाव माइखौ जोङो हानानै आथिखालावथ' मेसिनबो ओंखारबाय नोंथां बुंनाय बादिनो।
औ-औ।
खालाम नोंथांमोननि ओनसो। सोलाव बेबायदिनो मैगं। मैंगं-थाइगं आबादफोर मावनाय जायो नामा दैज्लां बोथोर।
मावनाय जायो। औ जायो जेनेबा दा। जोङो जेरै हाफोर। जेनेबा जों माइ गायखांनानै माइ हाख। खांनायनि उनाव जेरै जोङो जोंनि हाफोरखौ ओरैनो दोनस्लाय स्लाय। स्लाय जोंनि साइदजोंथ' गोब। गोबां दानिया माइ। खांनायनि लोगो लोगोनो साननैसो। थानानै। बेसर गायो आरो ना गोबां आरो खायसेयाथ' बेसर। गोन बे जेनेबा जै दैज्लां जोबनायनि उनाव मेसें बोथोर। बोथोराव गोबां बेलेग-बेलेग आबाद मावजायो। जेरै-जिंखाफोर, जिंखा, लेस्रा, भेन्दि, गाजर बेफोर बायदिसिना। बेनि अनगायैबो। जेनेबा जों दा दैज्लां बोथोरावबो बेफोरखौ बाद दोननानै जेनेबा। दा जोंनि दैज्लां बोथोरावबो दा जेरै- गोबां मैगं मोनो आरोना जेरै-जों न'। फोरावनो गायना लानाय जेरै-खुमब्रा-खुमब्रा, जिंखा बायदिसिना बेफोरो जोंनि। दैज्लां बोथोराव मोननाय बे।
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादि बेबादिनो गोबां रोखोमनि मैगं था थाइगंखौ मावनाय जायो आरोना। ओ जेरैहाय जिंखा लेस स्राद लाव बेफोरबायदि बेजों लोगोसे पटल बेफोरखौ माने दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरोना। माने बेफोर खौ आरोहाय जोङो गोबां फिथाइनिबो मुलि होनो हायो बे फोरबायदिनो माने गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनानैबो माने जिउ खाङो जिउखौ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो। ना मैगं थाइं बाजारफोराव फाननानै गोबां फैसा मोनो बेस जों लोगोसे से माने गोदो गोदाय माने गोदो गोदायबो माने बेफोरबादि। ओ बांसिनै माने बेफोरबायदि रास सायनारि बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बाहायामोन नालाय। बेनि खायनो माने गोदोनि मैगं फोरा गोबाव समसिम हालागै स सेवालासेनो थायोमोन आरोना आथिखालनि मैगंफोरा माने बाजाराव सानसे। एबा सानसेनि उनावनो माने बेखौ जोङो सेवनायखौ नुनो मोनो गाज्रि जालाङो बेफोरबादिखौ नुनो मोनो आरो ना बेफोर गासैबो माने रास रासायनारि बेफोरबादि। बाहायनायनि थाखायनो बिदि जायो आरो ना। औ। आरोबाव नोंथांमोननिखि बेबादिनो ओ मैगं फोरखौ गोबां मानसिफोरानो मावो नामा नोंथां खाथि
औ जोंनिखिबो गोबाङावनो मावो।